हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां दङ मोजाङानो नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो थिगानो। अब्ला जों दिनै ओ जोंनि सावस्रिखौ माबोरै मोजाङै लाखिनो हायो बेनि बागै राय लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे रायलायजागोन दे नोंथां बेथ' मोजांसो।
औ नोंथां। माने जों आथिखालाव नुनो मोनो गोबाङानो गावनि सावस्रिनि बागै माने ओ सांग्रांथि नंला जायनि थाखाय आथिखालाव ओ गोबां बेमार आजारफोरजों खम बैसोनि समावनो भुगिनो गोनां जायो। आरो बायदिसिना बेमार आजार जानानै गावनि जिउखौ खोमानांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो जाहाथे बेफोर बेमार आजारफोरा जोंनियाव जाया बेखौ ओ साननानै माने जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो सांग्रांथि लाखिनांगौ आरो
औ नंगौ।
बेफोरखौ बायदि रोखोमै देहाखौ जोङो सांग्रांथि लाखिनो हायो। जेरै जोङो गिबियावनो ओ जोङो फिजिकेलि माने देहायारि ओ गोख्रों जानांगोन बेनि थाखाय जोङो जोंनि जानाय आदारनिफ्राय लानानै जोङो उन्दुनाय थानाय गासैखौबो माने थिग खालामनानै लानांगोन आरो जानायाव होनोब्ला जोङो बायदिसिना बै आथिखालावहाय रेस्टुरेन्टफ्राव मोननाय दखान गलाफोराव मोननाय चावमिन मम' बायदिफोरखौ जायालासिनो
औ
ओ जोङो थाव गैयि मस्ला मस्लि बाहायि ओ न'खराव खौनो मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जोङो संनानै जानांगोन। जेरैहाय बायदिसिना मैगं थाइगं ओ होननानै बुङोब्ला दिंखियाफोर थाबाय दिंखिया मानिमुनि खिफि बेन्दों ओ ओ खानसिसा बायदि बायदि आरो बेफोर मैगंफोरखौथ' जोङो मिथिंगायावनो मोनो जायनि थाखाय जों बेफोरखौ बायनां ङाबो ओरै फैसायाबो जोंना सेब जाबाय आरो देहानिबो माखासे मुलाम्फाफोर मोनबाय दा दिंखिया जायोब्लाथ' जोंहा दिंखायाव गोबां आइरन थायो लोगोसे बियो ओ बे देहानि थै खारनायखौबो माने ओ मोजां खालामो बेनिफ्राय ओ मानिमुनि मानिमुनियाबो उदैखौ साफा खालामो। खिफि बेन्दोंआबो उदै सानायफोराव मोजां बेनिफ्राय ओरै थास' आइथिंफोर थाबाय। थास' आइथिङावबो गोबां बिबांनि आइरन थायो आइरननि थाखाय जोंनि ओ बे ओ देहानि सिङाव थानाय हाराफोरा गोख्रों जायो। दा बेबायदिनो गोबां मैगंफोर दं जायफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो। बेनिफ्रायथ' आरोबाव दंबयो जोंहा सिंग्रि नोंथाङा मिथियोना बे सिंग्रिखौ? बे सिंग्रिखौ जायोब्लाबो माने जोंनि देहायावहाय मेगननि पावारखौ माने बारायहोयोनो बे सिंग्रिया बेनिफ्राय बियो केेन औ केन्सार बेमारखौबो होबथानायाव बे सिंग्रिया मदद खालामो। बेनिफ्राय मै था गोजा मैथा गोजायाबो देहानि थाखाय माने खोब मोजांथार आरो। बेखौ जायोब्ला माखासे उदैफोर सानायफ्राबो मोजां जायो। आरो हिनजावफोरनि गोबां प्रब्लेमफोरखौ बियो ओ मै था गोजाया माने ओ होबथायो आरो। नोंथाङा गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै नायब्ला नुगोन। बिनिखायनो दा बैफोर दखान गलाफोराव मोननाय मैगं ओ मा होनो बायदिसिना जामुंफोर खौ जायालासे जों बेफोरबायदि दोरोङारि मैगं मिथिंगायाव मोन नाय मैगंफोरखौनो जानानै जोङो गावनि सावस्रिखौ माने जोथोन लानांगौ। बेनि अनगायैबो आथिखालावथ' नुयो गोबां लाइमोनफोरा लाइमोन समनिफ्रायनो फरायनायफोरखौ गारनानै बिसोरो जौ जुवायाव गोदोसोना थायो। जाय माने सिगारेट जौ बायदिफ्रा जोंनि देहायाव लिभार किडनिफोरखौ डाइरेक्ट माने डेमेज खालामो। दा बेनिखायनो जों जेसेबां हागौ बैफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो।
औ नोंगौ
बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे एक्सासाइस खालामनो हायो एक्सासाइस खालामनायनि गेजेरजों जोंनि देहाया माने ओ गोख्रों जायो जेरै जोङो फुं ङाव खारनांगोन फुङाव खारनांगोन बेनिफ्राय सानसुआव सम मोनोबा सानसुआव खारनायानो सबसे साबसिन आरो। गोख्रों जायो देहाया बेनिफ्राय आरो फुं सानसु बेफोराव सम गैयाबा मोनाबिलि समफ्राव दसे सम होनानै खार नो हायो। दा खा बेबायदि बाहेरायाव ओंखारलायनानै खारनायनि सुबिदा गैयाब्ला जोङो न'वावनो थानानै जोङो माखासे एक्सारसाइस खालामनो हायो। ओम बेनिफ्राय य'गा खालामनो हायो य'गा खालामनायनि गेजे रजोंबोथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जोङो बे एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों ओ जों साननो हानाय गोहोखौ बांहोनो हायो। थै खारनायखौ गोख्रों खालामनो हायो हाराफोरखौ जोङो गो ख्रों खालामनो हायो हां थोनो थोनो जानाय माखासे बेमारफोरनिफ्राय बारग'नो हायो। बेनिफ्राय माखासे बडि फेटसफोरखौ जों खमायनो हायो। जाय नाखि फेटस फोरा माने मेजेमफ्रानो जोंनि देहायाव गोबां ओ मा होनो ओ बेमारफोरखौ सोमजिहोयो बे मेजेम फोर जाब्लानो जोङो बायदिसिना ओ मा होनो हां थोनो थोनो जालाय माब्लाबा प्रेसार जालाय बेफोरबायदि ओ जाथायफोरा जायो आरो बेनिखायनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ बायदिसिना यगा बा एक्सारसाइसबो खालामनो हायो
औ
दा बेबायदिनो जोङो देहाखौ जोंनि देहा खौ सावस्रिखौ गोख्रों खालामनानै लानो हायो आरो बेखौ जानाय समावल बेमारफोरा जानाय समावल बानायोब्ला जानाय नङा जानायनि सिगांनो जोङो माने सांग्रांथिखौ लाखिनांगोन आरो बैफोरखौ नोजोर होनानै सिगांनि समनिफ्रायनो बेनिफ्राय आरोबाव औ
नोंथाङा बुंनाय बादिनो जे नोंथाङा मैगं थाइगंखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननायखौनो बुथुमना जानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो दायो नै ओ जोङो मेगनजों नुबाय थायो जे बांसिन मैगं थाइगंखौथ जोङो ओ दखान गलानिफ्राय बायना जायो नालाय दा बे दखान गलायानिफ्राय बायना जानाय बे हाथाय बाजारनि बायना जानाय मैगंफ्रा दा बेसेबांखिनि माने जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेखौथ जों नुनो थाङा नालाय दा बेनि थाखायनो जोङो बै हाथाइ बाजाराव मोननाय बे बायदिसिना रासायनारि मुलि बाहायनाय बेफोरबायदि मैगंखौ जाया गा रा जोङो जेन आ गावबा गाव नआवनो जेनेबा आबाद मावनानै जेरैहाय जोङो भलफोरखौ जोङो दायो बायना जासै गोदो गोदाय समावथ माने जोङो उन्दै उन्दै समावथ नुनो मोनदोंमोन जे भलफोरा बिराद गोबां नफ्रावनो थायोमोन आरो भल जिंखा लाव खुमब्रा सबाय बिमा बेफोरबायदि बायदिसिना मैगंफोरा माने जोंनि गेजेराव जोंनि नखराव नो मोनजोबोमोन आरो दा बेफोरखौ जोङो माने आथिखाल मु गायाव जोङो माने बेखौ माने आबादखौ मावना जाला
औ नंगौ नोंथां
जानो बानायनि थाखायनो माने गासिबो हाथाइ बाजारावनो बायना जाजोबसै आरो दा बे हाथाइ बाजाराव जोङो नायनो थाङोबा जोङो बे माने रासायनारि मुलि बाहायनाय बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जागासिनो जोङो जुदि न आवनो जुदि बेफोरखौ गायना जायोमोनबा जोङो बेखौ बांसिन गोथावसिन मोनजायो आरो बै हाथाइ बाजारनिख्रुय ननि गायनाया आरो दा बेजों लोगोसेनो जोङो ओ नखरावनो थानाय सुमफ्राम फिथाइ थाइजौ फिथाइ खान्थाल बेफोरखौ जायासेनो जों माने बांसिननो ओ हाथाइ बाजाराव मोननाय बे आफेल आंगुर बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौसो बायना जानायखौ नुयो आरो दा आफेल आांगुरखौ जों बायना जास्लायस्लाय बेफोरथ माने बाहेरनिफ्राय फैनाय माने जोङो आफेलखौ नायोबा जों नुनो मोनो जे आफेला एथ दिन लाखियो दखानाव होमबाबो गाज्रि जाना थाङा बेनि जाहोना जाबाय बेफोरो माने रासायनारि माबेबा मोनसे मेडिसिन बाहायनाय ओंखायनो बे गाज्रि जाया नङाबाथ जोङो नखरनि जायखिजाया फिथाइफोरानो सानसे साननैनि गेजेरावनो दरहायलांजोबो गाज्रि जालाङो ओमफ्राय जोङो बे दखान हाथाय बाजारनिखौ नायनो थाङोबा बेफोर मा ने माबाया आरो ओ लरहायलाङाबो गाज्रि जाया जाबायदि लाबोयो बे बिदिनो थाजा थाजा थायो दा बेफोरखौ जानायनि थाखायनो जोंनि बे सावस्रिफोरा माने लोरबांसिन जालांगासिनो आरो दा जोङो जुदि बे नआवनो थानाय बे सुमफ्राम फिथाइ बे नआव थानाय सुमफ्राम फिथाइयाथ जेबो मुलि होनाङा हासारबो होनाङा गावनो जि जायगायाव रजगोन बे जाय गावनो थाइगोन जोङो बेखौ सिरिबा अमायासो जागारगारो। अमाया जायो बोरमया जायो मो सौया जायो। दा बेफोरनि थाखायनो जोङो नायनो थाङोबा अमा बोरमा मोसौनि देहायासो जोंनि बांसिननि देहानिफ्राय बां मोजां थायो आरो मानो होमबा जोङो नखराव मोननाय मि थिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइखौ जाया। जाय फिथाइ सामथायाइखौ जोंनि देहायाव गोनांथि बेखौ जोङो जा या। जोङो बायना जाासै दामि दामि थिनस' थाखा केजि सारिस' थाखा केजि बे आफेलफोरखौ दा बेजोंनो आरो नै थाइजौ दाथ' नै थाइजौनि बोथोरा जोब्बायानो बुं नो थाङोबा आ थाइजौ फोरखौबो जोङो न'खराव गायना थानाय बिफांनिखौ जोङो जाया।
उम
नखरनिखौ जानो बायो हाथाय बाजारनि खोबबाथाय बायना जायो आरो दा बे हाथाइ बाजाबाथ' नुयो नायोबा नुनो मोनो जे बेफोरो माने सेवि बायदि माने बेफोराव मुलि बाहायखायो। नङाबा जोंनि न'खराव मोननाय थाइजौआ सानसेयावनो सेवखायो। हाथाय बाजारनि सप्तासेखौ जों थाबावो बेयो सेवा दा बेफोरबायदि जोङो मुलिखौसो जाबाय थानाय जा दों आरो बेनि थाखायनो जोंनि देहाया बांसिन खहा जालांनायखौ जों नुदों आरो दा बेफोरखौ जोङो होबथानांगौ होननानै बुङोबा जों बे न'खरनि थाइजौखौनो जानांगोन ओरै खान्थाल खान्थाल फिथाइ दा थ' बोथोरानो खान्थालनिसो बोथोरखा दा खान्थालनि बोथोराव जोङो सोर साबैसा खान्थाल जायो दानोना खान्थालखौथ' हाथाय बाजाराव बेबायदि मोननो थाङा मोनोबाबो जोंनि बे लके लनो मोन बेफोरखौ माने बायना जाया आरो बायना जा जाया माने फ्रियाव मोनहैगोन जाया आरो माने बायना जानांगौ दा बे खान्थाल फि खुथिया जायोबा गरम मोनो होननानै जों बांसिन मानसिया जाया। गरम' मोननायनि माबाया जाबाय बे खार'ना जाबाय बे बिनि गरम मोनहोनानै जोंनि देहा सिङाव जा माने माबा जाना थानाय दुरबल जाना थानाय बेफोरखौ माने गरमजों माने बियो माबा होफिनो आरो गोरा खालामफिनो आरो दा बेखौ जों जानांगौ बेनि थाखाय
औ
बेबायदिनो जोङो गोबां माने मैगं थाइगंफोरखौनो बा फिथाइ सामथाइखौनो होन जोङो गासिबो बायनासो जाजोबो आरो दाना दा बायना जानायनि थाखायनो जोंनि देहाया बांसिन खुथि जानांदो ओरै फारसे जों फैसा लस आरो बायना जानायाव फैसा थांखाबाय लोगोसे बेखौ बायना जानानै देहायाबो गाज्रि जाबाय जेब्ला जेब्ला देहाया लोरबां जानोसै होमबा फाहामसालियाव थांनोसै होमबा बेयावबो आरो फैसा लस दा गोदो गोदाय बेनि थाखायनो बांसिन सुबुङानो बेराम जायामोन मानो होनबा मिथिंगानिफ्राय मोननाया गासिबो मैगं थाइगं जायोमोन फिथाइ सामथाइखौ जायोमोन जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो मैगं थाइगं गासिबो मुलि मैगं थाइगंसो मानो होनोब्ला जों मुलिखौनो थायो मुलिखौ जानायनि थाखाय जोङो माने बेराम आजार जाया जाया दा जोङो बांसिन दायो जोङो थाव जासै गोदोनि दिनावथ थाव जायामोन बांसिन खारै जायो ओमफ्राय थावखौ जायोमोनबाबो नआवनो बेसर फोनानो बे बेसोरनि नो थाव दिहुनानै जोङो बेखौ जायोमोन दा आथिखालावथ जोङो थावखौ बायना जायो बांसिन थाव बायना जायो आरो जोङो ओ खारैनि जायगायाव दा जासै सदा सदा बे पाउदारा बेखौ जासै दा बेखौ जायोबाथ गोबां माने देहानि
दे नोंथां ओ दिनै नोंजों देहानि बागै सावरायनानै ओ गोबां गोजोननाय मोनबाय अब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ दोनथनोसै नामा नों थां दे जागोन दे